ओ मोननैसो बाथ्रा सोंनायदोंमोन नोंथाङा ओरै फ्रि दङब्ला आं बेफोर औ फोरमायनो हागोन ना
औ दे मानि सायाव जों दा रायज्लायनो सानदों नोंथां फोरमायना होलाय इसे
औ आं नथनो नागिरदों सुबुं माहारिनो ओ मा मा आदारनि गोनांथि जायो नोंथाङा एसे आंनो फोरमायनो हागोन ना बेफोरनि सायाव
अ हागोन आं नोंथांनि सिगाङावबो जाखिनि हायो आङो जाखिनि मिथि बे बेफोरनि बागै आं इसे फैमायना होयो नोंथांन आ बाल बाखिन आ नोंथाङा जाखिनि हायो बेखनिखौ माखासेखौ फोरमाय हबानो जाबाय आबो' दा जाखिनि हायो बेखिनिखौ आं फोरमायनानैसै नोंथांनि सिगाङाव दा जोङो अ अ दा जों नांगौ मानो होनबा जों आदारनि बागै एसे रायलायगोन नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां
ओ आ आदारनि बागै होनबाथ' जोंहा दा गोबाङनो दा जोंना आदारनि होनोबा जोंहाथ' ओरैहाय फारसेनो थाहैबायनो खिथिनि बागै जोंहा माइ आबादनि बागै मानो होनबा जाय गायनाय फुनायनि सोमोन्द न्दै जोंहा आ माइखौ लानायनिफ्राय जोंहा आ खोथिया फोनानै एबा फोनाय फोनायनिफ्राय जोंहा फु खुरा मारा होनाय सम लानानै अब्लासो जों गायनाय फुनायजों सोमोन्दै लानानै इफोरखौ बागैसो जों गायनानै खस्थ' बायनानै एबा जों मावब्लासो जों गाव गावनि गांनाय उखै जों सुफुंनो हागोन बेजों लोगोसे जों माइ आबाद एबा बायदिसिना खोजों मावनाय लोगो लोगो अब्लासो जों गाव गावनि गांनाय उखैखौ जों सुफुंना लानो हागोन बेनिखायनो जों बाया एबा मोजोमा मावब्लासो जों गांनाय उखैखौ जों सुफुंनो हागोन बेनिखायनो जों मावनांगौ गासैबो आ गोराननिफ्राय लानानै गोरान खिथियानो जा आ माइ आबादानो जा बेफोरनि बागै जों राननांगौ मावनांगौ आ जोंहा फारसेथिं ओरैहाय थाबाय आ मेगं गोरान खेथि एबा आ आबादनि सोमोन्दै जों मावबाय मावबोगोन एबा जों लानानै गाव गावनि गांनाय उखैनाय सुफुंनो थाखाय जों मावनांगोन आरो बेजों लोगोसे आ जोंहा गोरान खिथियाव जों जेनेबा मेगं थाइगंनि लानानै जोंहा आ मैगं थाइगं लाव जोगोनार फथल बायदिसिन नाखौ जों खानानै एबा जों फिसा गाहायनिफ्राय जों बेगरनिफ्राय जों फोथांना लाखिनानै जों बेखौ जों फेदेरनानै लानाय जायो बेजों लोगोसे जों बेखौ खानानै एबा हाइथाय बाजार गुबुन दाब से जायगायाव जों फाननानै फाननानै मोनोब्ला जों बेखौ जों रां मोनो रां मोननाय लोगो लोगोनो जों गोबां सुंबुङा ओ दाब दाब जायगायावबो दं गोबां सुबुङाबो सोरबा बायदिया माइ आबाद सोरबा बायदिया माइ आबाद मावा सोरबा बायदिया। खेथि बाथिथिनि जाग्रा दं बेनिखायनो जों बेखौ फाननानै जों माइरं एबा माइखौ बायनानै जों लायो बेजों लोगोसे जों माइखौ बायनाय लोगो लोगोनो जों सौहैयो सौहैनायनि उनावसो जों जावगोन मागोन बेनि उनावसो जोंहा ओ माइरं जागोन बेनि उनावसो जों ओंखाम संगोन बेनि उनावसो जोंहा जानो मोनगोन। गावनि गांनाय उखैनायखौ जों जानानै जों उदैयाव सोनानै लाब्लासो जोंहा गांनाय उखैनाया जोंहा थाजिम मोनगोन आरो गाव गावनि देहाखौ एसेब्लाबो जानानै एबा उखैनायखौ जों लानानैब्लाबो जाबासो जोंहा गावनि देहाखौ जों थाजिमहाय दिदोमै जों लाखिनो हागोन बेनिखायनो जोंनो नांगौ आदार आदार होनोब्ला जोंहा गोबां आयदायाव आदारखौ जों बाहायो मानो होनब्ला जोंहा ओ मैगं जेरैहाय मैगंफोरखौबो जों गायबाय आरो गायनानै जोंहा बेखौ फिसानिफ्राय खिलिनानै लानानै गायगोन एबा ओ हाथथाय बाजाराव फानहैगोन बिनिखायनो जों गासै खेथिखौनो गासै गोरान खेथियानो जा आबादानो जा जों बेफोरनि बागौ जों मावनांगौ बेनो अब्लासो जों गावनि गांनाय आरो उखिनायखौ जों सुख'नानै लानो हागोन बेनिखायनो जोङो साफा साफा आबादारिबो जानो नांगौ। साफा साफा ओ बेफोरबायाददिब्लासो जोङो गावनि थांखि किसिम एबा आबादारियाव जों थाब्लासो गावनि खौ जों सुफुंना लानो हागोन आरो बेजों लोगोसे जे जों ओ बेफोरबायदि बानानै थायोब्ला जों गाव गावनि गांनाय उखैनाय खौ जों सुफु'नानै लानो हानाय नङा। मानो होनोब्ला जोंहा बानानै थायोब्ला नों आरो मावाब्ला नों नोंनि उखैनाय गांनाय उनायखौ जों बोरै सुफुंना लानो बेनिखायनो जों बानो नाङा। बायाब्लासो जों ओ माइरं ओ बिफांनिफ्राय बिफांनिफ्राय माइ मोन बुंलांनानै होदो
ओ
औ
जों दा सुबुं माहारिनि नांगौ जानाय आदारनि सायाव रायज्लायबो दंमोन ओ आंबो नोंथांनि एसे ओ फोरमायनानै गोसो गोजोननाय मोनगोन नोंगौ नोंथाङा जा खिनि बुंदों बेफोर गा बो सैथो आरो
औ
औ जाबाय थाखानाय औ। नंगौ जोंनि। आसाम हादोराव ओ गोबां बिदिनो माइ आबाद मावनाय जायो बेनिखायनो। ओ। आदारा गुबै आदारा जाबाय ओंखामानो। दै ओंखाम। खौ जोङो नुथ नोंथां मा नोंथांहोनाय बेबायदि जोङो गिबियाव ओ हालेवग्रोनांगोन बे हालेवनायनि उनाव जाखिनि खोथिया। होनाय बा जोङो माइक। गायनाय बे माइ गायनाय माइआ जेब्ला। मोनो बेखौ जोङो दु। खाना लाबोनानै जोङो न'आव ओ मारोन होयो बे मारोन होनानै न जिखिनि जोङो माइ मोनो बे माइखौ जोङो जेब्ला जोङो ओंखाम महरै जानो गोनां जायो अब्ला जों गिबियावनो जों माइ। हुग्रनांगौ जायो।
नंगौ नोंथां।
जोङो बे। खौ माइ मिलाव। जोङो लांनानै बेखौ जोङो ओ माइरं सौनानै लाबोनाय जायो औ। खोनादोंना नोंथां।
औ। खोनादों नोंथां।
बिदिनो ओ माइ सौनानै लाबोखांनायनि उनाव जों बे। खौ ओ। ओंखाम महरै जानो थाखाय जोङो बेखौ संनानै जायो। बिदिनो ओ। जोंनि आसाम हादोराव गोबां माइ आबाद गायनायखायनो जोंनि। आसाम हादरनि गुबै ओ आदारानो जादों ओंखाम। नाथाय जोङो गुबुन हादोरफोराव। जों नायोब्ला जेरै पान्जाब हारियाना। बायदिसिना हादोरफोराव। जों नायोब्ला नाथाय बिसोरनि गुबै आदोरा जाबाय ओ। रुथि। बा गम बे। गुबै आबादा जाबाय बिसना गम। बे गम आबादखौ बिथांमोना ओ जोंनि बायदि दुब्लियाव बिथांमोनाबो हालेवनानै ब खदाल जावनानै पाहाराव बिदिनो ओ गम आबादखौ मावनाय जायो। बिनिफ्राय बेखौबो जेब्ला गमा मोनगोन। बे गमा मोनखांनानै बे मोनोब्ला बेखौ न'आव लांनानै जोंनि बायदि ओ जेखिनि ट्रेक्टर बा बिदिनो माइनारा होनाय मेसिनफोर जों ओ गमखौबो माला होनानै बिदिनो बिथांमोनाबो जेब्ला बेखौ ओ रुथि जानो गोनां जायो अब्ला बेखौ सानदुं फोराननानै जोंनि बायदि ओ मा होनो बेखौ मिलाव थांनानै बिथांमोनहा ओ बे गम खौ गुन्दै खालामना लाबोनानै न'आव रुथि महरै जानायखौ जों नुनो मोनो आरो बिदिनो जोङो ओ रुथिफोरखौ जायोब्ला जोंनि देहायारि जों थायो आरो जोङो उन्दुनो ओंखारा आरो जोङो बानाय फैया जेरै ओं ओंखामखौ जानाय लोगो लोगोनो जोंना मोनसे निसा
औ औ नांगौ नोंथां औ
उन्दुनो ओंखारनाय जाया आरो बिदिनो नाथाय जोङो रुटिखौ जायो अब्ला जोंहा बिदि जेबो उन्दु ओंखारनाय बा बानाय बेफोरबायदि जेबो भाब फैया जोङो रुटिखौ जोंनि न' न'फोराव मोननाय ओ सबजि जेरै आलु ओ बिनिफ्राय राङालाव बायदिसिना मैगं थाइगंफोरजोंनो जोङो रुटिखौबो जों जानो हायो बेफोरबायदिनो जोङो खामखौबो जोंनि मिथिंगायाव मोननाय बायदिसिना मैगं थाइगं बेनिफ्राय जोङो न'फोराव गायना लाबोनाय मैगं थाइग बिदिनो बाजारफोराव मोना मैगं जोङो ओंखामखौ बयनिबो हांगो मैगं अनला खारै बा सबायाइ ओंख्रि बे ओ अनला खारै बा सबाइ ओंख्रिखौ जोङो जों अनला खारै जों बा माबायदि बानायगोन होनबा बे अनला खारैयाबो जोंनो ओंखामदो जाजायो बेबो माइरंनिफ फ्रायनो बानायनाय जों अनला खारै बानायनो थाखाय जोङो गिबियावनो माइरंखौ सुग्रोना लानांगौ जायो नोंथां बिनिफ्राय जोङो जोंनि जा गोनोखोनि मिसिन ग्रेन्डार बा गोदोनि उवाल बायदियाव बे उम माइरंखौ होनानै गुन्दै खालामो बेनिफ्राय जाखिनि गुन्दै जानाय माइरं बे गुन्दै जानाय माइरंखौ जोङो गोदौबाय थानाय दैयाव होनानै जों अनलाखायै संना जायो आरो नोंथां बिदिनो अनला खारैखौ गोबां ओ बेदरफोरजों संनो हायो जेरै दाउ बेदर ब्रयलार बेदर बिदिनो बायदिसिना बेदर अमा बेदर बोरमा बेदर बायदिसिनाफोरजोंबो जों संनानै जानाय नुनो मोनो बा संनानै जाजायो आरो बेनिफ्राय औवा गाजाजोंबो जोङो अनला खारैखौ संना जानाय संना जाजायो बा जों संना जानायखौ नुनो मोनो आरो बेनिफ्राय सबाइ ओं ओंख्रियाबो जोंनि थाखाय जोबोर गोथाव बेखौबो जोङो जानो हायो जरै सबाय ओंख्रि थेवबो ना गोरान बिदिनो बेदर गोरान बा बेदरफोरजों जोङो जों संनानै जायोबा जोबोर गोथाव जायो आरो बिदिनो गोबां बायदिसिना
औ
बायदिसिना ओ
औ नोंथां
जोङो बा जों ओंख्रि संनानै जों जानो हायो बेफोरबायदिनो जोंहा ओ नोंथांनि आं गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनबाय नोंथां फोरमायनो हाबाय बेफोरबायदिनो नोंथांनिफ्राय गोबां बाथ्रा मिथिबावनो मोनगोन होननानै ओ आसा खालामनाय थाबाय गोजोन्थों नोंथां
गोजोनथों नोंथां निस्सय नंगौ नोंथांनि फोरमनाया गासै बो बे बिनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय नोंथांनिसिम
औ नोंनिसिमबो गोजोन्थों